हेलौ
खोनादों ना? खोनादों ना नोंथां?
खोनादों ना? ओ ओ खोनादों।
होमबा जों रायज्लायनि ओ टपिकखौ माखौ रायज्लायनो बायदि सानदों नोंथाङा माबा सानदों ना?
गेलेनायखौनो लानोसै नामा?
औ जागोन दे गेलेनायनि सायाव रायलायनि होमबा जोङो।
लासै खोनादों नोंनिखौ
आंबो नोंनिखौ लासै खोनादों।
हो
थेवबाबोथ खोनानो हादों ना?
ओ एसे एसे खोनादों माने
औ दे थाल ला लादोबानो जाबाय एसे माने गेलेनायनि सायाव रायलायनि होमबा जोङो। ओ गेलेनाय होनबाथ जोङो जेनेबा उन्दै टाइमाव बांसिन गेलेयोमोन आरोना।
एसे गोसा बुंनो हागोन नामा?
औ गोसाखौ बुंदोंमोन माने
माने खोनानो नागिराखै।
मानोबा नोंनिखौबो माने लासै खोनादों आरो आङो। जिखुनु खोनादों आरो ना बुजिथ मोनदो। मालाबा बिदि जायो माने एपाव औ खोनादों दे
ओ ओ दे बुंदो दे
बेनिफ्राय आं सोंग्रोनोसै होनबा नोंखौ उम जेनेबा उन्दै समाव नोङो नोंथाङा जेनेबा मा मा खेला गेलेयोमोन मा मेमरि दं बेखौ खोन्थानो हागोन एसे
आंहा जेब्ला उन्दै समावमोन अब्ला आङोहा ओ काबादि आरो खारनाय खेला आरो गोमोन गोथां थानाय खेला आरो गुदखुद आयनार बेफोरबायदि आं खेलाफोरखौहाय गेलेनो मोनदों। आरो बोलायनाय आङो बे खेलाफोरखोहाय गेलेदों आरो ओ बे खेलाफोरा हा जों उन्दै समावहा जोबोद मोजांमोन आरो बियोहा ओ जोंखौहा जोंनि देहाखौहा बियो ओ थाजिम लाखियोमोन आरो जोङोहा बिखौ बा आङो बिखौहा गेलेनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन। जोङो बिदिनो बा आङोहा ओ जेब्ला आंनि स्कुलाहा जोबो जोंफोरोहा बिदिनो काबादि आरो बेबायदि आयनाल कुद कुद खेला आरो अन्थाइ गेलेनाय जोङो जेखौ गर बुङो गर गेलेनाय बिफोरफोरखौहा आङो गेलेदोंमोन नोंथां ओ ओ नोंथाङाबो खोन्थानो हा गोन नोङो उन्दै समावहा मा मा गेलेबोनाय बे गेलेनायफोरनि मुंखौ हा बुंनो हागोन
औ उन्दै समावथ बिदिनो गेलेबोदों गोबां आगोलनि समाव माने आंजोंनो समा समा माने एखे बैसोनि लोगोफोर दङमोन नालाय। जमा गेलेयोमोन आरो ना जोङो बिदिनो गामियाव जेनेबा बिदि ओ नखर नखर गेलेनाय खेलाफोर थायोमोन होसोलायनाय गेलेनाय था खुमानाय गेलेनाय बेफोरखौ गेलेयोमोन आरो इनिफ्राय थ आरो बिदिनो न खाथियाव जोंफोरा माने बिनानावमोनबो थायोमोन बि सोरजों जमा जमा लोगो गोदो गेलेनाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय खारथिंनाय खेलाफोरबो गेलेनाय जायोमोन बहुद ओ थाखोमालायनाय गेलेनाय जायोमोन एनि ओमफ्रायथ आरो बिदि अन्थाइारिजोंबो गेलेनाय जायोमोन आरो बाय बायदिसिना खेलाफोर दङमोन आय बिलाइ रानलायनाय बायदि बायदिसिना बिदि आरो ओ बिदि खेलाफोरखौ गेलेबोनो मोनदों आरो जोङो बेनिफ्राय जोंनि समावनो बिदि गथजों गथ गेलेनाय जायोमोन आरो गोब गोबां गेलेबोनो मोन्दों बेनिफ्राय दानि समाव थ जेनेबा खमायलांबाय आरोना गेलेनायफोरानो गथफोरखौ गोबां खमायलां नुनो मोनबाय गेलेनायफोरफोरखौ बिदि आरो ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा गामिफोराव दा गेलेनायफोरखौ माबायदि सोलायलांनायनि नुदों एसे फोरमायसाय
ओ जोंहा दायो गामिफोरावहा बा जोंनि गामियाव जोङो नायोबा नुयो जेब्ला जोंङो उन्दै-उन्दै सममोन बे समावहा गथफोरा मा खालामोमोन बिदिनो स्कुल जोबनानै फरायसालिनिफ्राय फैखांनानैहा नआव बिदिनो गथफोरा ओंखाम आरि जाखांनानै बिदिनो आयनाल गेलेनो बा काबादि गेलेनो बोरायनाय गेलेनो बेबायदि जोङो गेलेनायफोरखौ नुयोमोन बा जोङो दायोनाय ब्ला नुयो जे फरायसालिफोर जोबखांनायनि उनाव माने बांसिन बांसिन गथफ्रानो टिउसनफोर लानो थांनायखौ जों नुयो बिदि गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनला आरो गोबाङानो दानियाहा मबाइलावसो बेबायदि गेलेनायफोरखौ जों नुयो फरायसालिया जोबखांनाय फैनाय लोगो लोगोनो ओंखाम जाखांनानै गथफोरा मा खालामो नआवहा न सिङाव जिरायनानै मबाइलखौ लानानैहाय जोङो बेयावहा बिदि गुबुन-गुबुन खेलाफोरखौ जों गेलेनाय नुयो आरो जोङोहा नुयो जे गथफोरा माने बांसिन मबाइलावहा बिदिनो भिडिअ फोर नायनाय बेफोरबायदिखौ जोङोहा नुयो आरो बे गथफोरा दायो बिदिनो फ्रि फायार मबाइल एजेन्ट बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो खेलाफोरखौ लुदु बेफोरबायदिखौ जोङो गेलेनाय नुयो बाट जोंनि समाव बाला माने बाहेरावहा माने बिदिनो जोङो गाबाद बादि गेलेनायफोरखौ नुयोमोन बोलायनाय खेलाफोरखौ जोङो नुयोमोन माने बे खेलाफोराहा जोंनि थाखायबो मोजांमोन मानो होनबोला बियो जोंखौ फिट लाखि बियो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखियो बाट जोङो दायो नुयो जे दानि गथफोरा मा खालामो मबाइलावसो गेलेयो आरो बियोहा जोबोद माने गाज्रिथार मानो होनबोला बे गथफोरनि मेलेमखौहा बा बिसोरनि साननायखौहा बियो माने गाज्रि खालामो आंनि बादिब्ला माने जोंफोर बे सिगांनि गेलेनायखौनो माने गेलेफिननाया मोजां आरो आंनोबा नोंथाङाबो बुंनो हागोन खोनादों ना
औ हेल
खोनादों ना नोंथाङाबो जेनबा बा माबायदि सोलायखो बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन
सोलायनाया नोंथाङा बुंखानाय बायदियानो आरोना दानि जुगाव जेनेबा गथफोरा गेलेनो बिराद खम मोनो आरोना
ओमफ्राय नोंथांहा बुंनो हागोन नामा जेनेबा-
आगलि दा आगलि दसेनो बा गथफोरा बिदिनो मबाइल आरिजोंनो बेस्थ खामहोनानै दोनो गथफोरखौ बिमाफोराबो मबाइलजोंनो उन्दै समनिफ्रायनो आरो मबाइलावनो बायदिसिना खेला आरि गेले होनानै ओ जाबो सावगारिफोरखौ दङ भिडअफोर दङ बेफोरजोंनो जेनेबा बिखौ मा होनगोन बेस्थ खालायनानै दोनो आरो गथफोरखौ मबाइलनि खेला बायदिजोंनो बेनिफ्राय खायसेफोरा बा जेनेबा नार्सारिफोराव होयो बेफोरावबो खेला थायो आरोना बेफोरावबो खेला थायो बिदि खेलाफोरखौ होयो आरो बेनिफ्राय नो नों उम जोंनि देहानि थाखायनो मोजां मोन आरो गेलेनाय फोरा ओ गथनि देहा फ्रा मोजां जायो गेलेयोबा न सिङाव थाथाबबाय थाना बिदि मबाइलजों गेलेनायफोरा माने उन्दै गथखौ खहा खालो आरोना बिसो रो ओ जेरैबायदि नुनो मोनो जेनेबा उन्दै स मावनो खायफाबा ओ मा बुंगोन बेखौ मेगननि पावारफोरा एसे खम जालांनाय नुनाय गोहोफोरा खम जालांनाय खायसेबा गेलेनाय आरि मोजां नङा नालाय गथआ नआवनो थाबाय थायो नालाय जायनि जाहोनाव जेने मा बुंगोन देहाफोरा गिलिर जालांबाय उन्दैयावनो गोबां बुरजा फुजा भजन बेफोरबायदि जालांबाय आरो बिसोरा अब्ला आं सानो आरो गेलेनाया मोजां दाबो बिमा बिफाफोरा बे बाथ्रा बुजिनांगौ बेखौनो आं सानो आरो बुंजागोन नोंथाङा आरोबाव
नोंथांनि बुंनायाबो नंथारगौ मानो होनब्ला जोंफोरो दायो नुयो जे गथफोराहा बिदिनो न' सिङाव हाबजुनानै मबाइलाव जोंनो नांथाबनायखौ नुयो आरो बे मबाइलजोंहा बिदि नांथाबनायाहा माने मोनसे एडिक्टेड बायदि मोनसे जालांदों आरो गथ'फोरहा गेलेनो बानाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों। बाहेरायाव ओंखारनो बानाय बेफोरखौ नुदों आरो जोंफोरो नुयो जे गथ'फोरा बे मबाइलजोंहाय एडिक्टेड जालांनानैहा जेब्ला बिमा फिफाया मा ब्लाबा मबाइलफोरखौ होनो नागिराबा गथ'फोरफोरखौ जोंङो अख्रा जानायखौ नुयो आरो जोंफोरोहा बिदिनो बिथाबनायखौ नुयो आरो जोंफोरो दानि जोङो जायगायावहाय नायोब्ला नुयो जे बिदिनो गथ'फोरा मबाइलजों एडिक्टेड जानानै मबाइलखौ बाहायाबा थानो हायि जानानै जेब्ला बिमा बिफाया मबाइलखौ होआ अबब्ला बिमा बिफाखौ बेबायदिनो बुलाय लायनाय बेबायदिनो जोङो दानि जाथायफोरखौह जोङो नुनो मोनो आरो बियो गथ'फोरनि मेलेमखौबो बियो माने गाज्रि खालामो आरो आरो गथ'फोरा मा जायो गुबुन खामानिखौ मावनो रोङि जायो आरो गेलेनो रोङि जायो आरो बिसोरोहा सानस्लाबनो हायै जायो आरो बिसोरनि देहायाबो फिट नङि जायो आरो मानसिफोरजोंहा रायज्लायनो रोङि जायो बेफो रहा मोनसे माने गाज्रि आरो
फोर बिदि मुलाम्फा मोन आरोना मोजां बिदि उन्दैनिफ्रायनो गेलेहोयो बा रायज्लायनाय आरियावबो मोजां जायो दाथ गथ'फोररा नआव मानसि फैबाबो सोंनो रोंलाय बिदि नुनो मोनो बिदि गोबां प्रब्लेम जालांबाय आरो गथ'फोरजों दा थिखौनो होनदों नोंथाङा।
औ।
गेलेहोनांगौ दानि बिमा बिफाफोराबो
औ आरो जोङोहा दायो मा खालामनांगोन जोङो बांसिन गथफोरखौहा माने आउटदरावहा बाहारावहा गथ'फोरखौ जोङो गेलेहोनो जोङो नाजानांगोन जोंफोरो मबाइलावहा जोङो गेलेनायखौहा माने खम खालामनांगोन आरो जोंनि बिमा बिफा
उम मबाइलफोरखौ उन्दै समाव होआबानो साबसिन आरो बांसिन ओ बायदिसिना गेलेहोनाय फोरखौ एक्टिभिटिफोरखौ लाखिनांगौ होनना सानो आरो आंबो
बिदिबा जोङो जोंनि बे सावरायनायखौ इसेयावनो फोजोबनोसै
औ दे उननि आयदायाव लोगो मोनसिगोन दे गोजोन थों